औ
खुलुमबाय नोंथां।
खुलुमबाय नोंथां।
गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायथिखौ नोंथांनिसिम जासिहरग्रोनाय थाबाय। खोनाबायना नोंथां?
औ खोनाबाय नोंथां।
औ आं नोंथांनो दा गुबैयै फन हरनायनि जाहोनानो जादों नोंथाङाबो जोंनि गोदोनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय बर' समाजनि सोमोन्दै माबा मोनसे बाथ्राफोर बुंनो सानदों नामा?
औ नोंथां आं खेराइ फोरबोनि सोमोन्दै एसे सावरायनो सान्दों।
औ दे होनबा बुंनो हागोन नोंथां
औ दे बिदिबा सावरायलांसै
औ
दोहोरोमजों लोब्बा थानाय बर'फोरनि देरसिन फोरबोआनो जादों खेराइ फोरबो। ओ बाथौ धोरोमारि बर'फोरनि खे बोराइ बाथौनो सिबिन बाउनायखौ गुदि खालामनानै बे फोरबोनि जोनोमा जादों आरो ना। बर'फोरनि खेराइ सिबि होनायनि थि सान खाखानाय गैया। ओ गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन थांखि लानानै बे फोरबोखौ खुंनाय जायो आरो। ओ खेराइ सिबिनखौ गाहायै मोनब्रै बाहागोआव बोखावनाय जादों। ओ बेफोर जाबाय दोरसोन खेराइ उमराव खेराइ फालो खेराइ ओ आरो न'आवनि खेराइ दोसोन खेराइनि सोमोन्दै आं एसे बुंलांसै कार्तिक दाननि गिबि हाप्तायाव बे खेराइखौ खुंनाय जायो। बे खेराइया थारै दोहोनि मोदाइजो माइनाव एबा लोखिनि मुंनि बुंथि खुंनाय जायो आरो बेनिखाय बेनिखायनो बे खेराइनायखौ लोखि खेराइ होननानै बुङो उम उमराव खेराइ होननानै बुङोब्ला आसार दानाव आमथि सुवा जोबनायनि उनाव बे खेराइखौ खुंनाय जायो। गामिनि सुबुंफोरनि गाहामखौ हास्थायना आरो आबाद फसलनि गाहामखौ हास्थायनानै बे खेराइखौ खुङो। दैज्लांनि आबाद आसु माइजों सोमोन्दो लाखिनानै बे खेराइखौ आसु खेराइ होननानै बुंनाय जायो आरो फालो खेराइ होननानै बुङोब्ला मागो दान एबा मागो पुर्निमायाव बे खेराइखौ खुंनाय जायो। अखाफोर दानसोरांहराव खुंनायलाय बे खेराइखौ दानसोरां खेराइ होननानैबो बुङो आरो न'वावनि खेराइ होननानै बुङोब्ला नख'रनि गोनांथिखौ नायनानै नैसो बे खेराइखौ माब्लाबा खुंनाय जायो। नख'रनि गाहामखौ हास्थायनानै नख'रैनो होखानाय बे खेराइखौ न'आवनि खेराइ एबा नख'रनि खेराइ होननानै बुङो आरो उम खेराइ सिबिन होनो बर'फोरनाव थि मोनसे खेराइसालि एबा थानसालि थालाया आरो सम लानानै नांगौ बायदि सिबिन थिलिखौ सायख'नानै लाना जायगाफोरखौ सायख'नानै लाना बेखौ खुंनाय जायो आरो बिनि थाखाय गाहाइयै फोथारखौनो सायख'नाय जायो खेराइ सिबिननि थाखाय गिबियाव बाथौ बिन्दो गायसननाय जायो आरो बाथौ बिन्दोखौ मोन थाम खोन्दो खालामना गोलावै बाउनाय जायो खोला फारसेनिफ्राय जागायजेना साहाथिं जोबनाय खा खालामो आरो बिन्दोनि गिबि बाहागोखौ दख'रसे जिजों गोजौवाव सोंनानै सोंना लाना होनाय जायो बेनि ओंथिया महरै गै-गैजायै निराखार निराखार अबंलावरिखौ फोरमायो आरो गेजेर बाहागोआव सिजौ बिफां गायनाय जायो बे सिजौ बिफांखौ बाथौ बोराइनि दिन्थि महरै लानाय जायो आरो। सिजौ बिफांखौ औवाजों बाथौ दुमखन्नाय। जायो मोनबा बाथौ ओ। थरबल रैखा खालामना बाथौखौ जरा फारसे खुन्थिया। थुना जराफायै सिरिबा दुमखन्नाय जायो बेव। बाथौनि मोनबा गोथौ ओ फोरबोआनो बेरखाङो आरो सिजौ बिफांनि गुदियाव आलारि बा बाथि सावनाय जायो लाइजाम गांबा बनाय जायो लाइजाम लायजौआव गय फाथै जरा आरो थालिर गोथां होनाय जायो। लथा गोलावआव दै गोथार एबा दै सान्थि दोननाय जायो। दै सान्थि। सारनो लथायाव थुलुंसि बिजौ आरो जा जाथ्रासि बिजौ दोननाय जायो सोरजिनि। दिन्थि महरै दावदै दैसे। से आरो सैथोनि दिन्थि महरै अन्थाइ थरसे। बाथौ बिन्दोआव दोननाय जायो बाथौ बिन्दोनि गेजेर खोन्दोनिफ्राय। साहा जोबथारनायनि माइनाव बिन्दोसिम सारि सारि। खांख्ला गायनाय जायो। बिन्दोनि बे साहानि बाहागोखौ बिमा बैसुमुथिनि। समायनाय आरो जौगानायनि दिन्थि महरै लानाय जायो। ओ सानै गोथार मानसि। दौरि आ आरो दौदिनिया। अजानि हेफाजाबै खेराइ सिबिनखौ खुङो। बाथौ बिन्दोनि सोरगिदिं धुप धुना सावनानै। गोथारै लाखिनाय जायो उम। गिबियाव खेराइ सिबिना स्नि हरसिम सोलिनायमोन आरो सोलिनाय जायो आरो। नाथाय आथिखालाव सानथाम दरथामहालागैनो बे। फोरबोखौ खुङो अजानि मोन्थोर ओ आवरायनायजों। ओलोंगि खांनानै दौदिनिया हरसे मोसानायनि गेजेरजों खेराइसि। सिबिननि आयदा फारिखौ आवगायलांङो बेनिखायनो। गुदिनि मोसानायनि थाखाय एबा खेराइ फोरबोनि थाखाय माखासे। दामजुफोरखौ नांथारगौ जायो बेफोर दामजुफ्रानो जाबाय खाम। जरासे सिफुं जरासे जथा जरासे थुंग्रि। गंसे एबा जरासे आरो दाहाल गंसे। एबा जरासे आरो सिबिननि समाव दौदिनिया खामखौ मोखां। ओ गोसोम आरो सिफुंखौ अन गन्थं गोलाव। होन्ना मुख'ना दामग्राफोरखौ दामनो थिनो।
खेराइ फोरबो खुंनाय समाव सिबिननि हाबाफारिखौ जाफुंहोनायाव गोबां मुवा बेसाद फोर नांगौ जायो बेफोर मुवाफ्रा सिजौ बिफां थुलुसि बिफां। ओ थ' थथाम औवा बिजौ। माइरं गुन्दै जिदाइन जरा। संख्ला बिफां जराथाम बेफोरखौ नांगौ आरो। ओ नोंथाङाबो। आंजों माबाफोर सावरायोमोन नामा नोंथां।
औ नोंथां। थारैनो नोंथांनि बाथ्राखौ खोनानानै आङो जोबोरैनो मोजां मोनदों नोंथांनि बुंनाया गासिबो सै थो। दा आंबो जोंनि बर'फोरनिनो गाननाय जोमनायनि सोमोन्दै बुंनो सानदों आरोना। बिदिब्ला आं जागायसै।
औ दे थां।
जोंनि बर'फोरनि गाननाय जोमनाय होननानै बुङोब्लाथ' जों बेखौ मोननै बाहागोआव राननाय जायो आरोोना गुबैयैहाय जेरैहाय हौवाफोरनि गाननाय जोमनाय आरो हिनजावफोरनि गाननाय जोमनाय हौवाफोरनि गाननाय जोमनाय होनोब्ला थ' जोङो गामसा फालि खावखानाय आरो सि जोमनायखौनो गाहायै होननानै साननानै लानाय जायो आरो ना। आरो गामसा गाननाया गुबै लिंथि बा मा होननानै बुङो सारामाइ होननानै जायखौ जोङो बुङो बेखौ थेबनानै गानोब्ला लिंथि थेबालासिनो गानो आरोना सोरबा सोरबाबा खायफा खायफाया नाथाय हाबा हुगाफोरावहाय आरो धोरोमारि फुजा फोरबोफोरावहाय लिंथिखे थेबनाय गामसाफोरखौसो जोङो गानो आरोना। खामानि मावनायफोरावहाय फालि खावखायोमोन आरो गोजांनाय समाव सि जोमो। जि जोमनाया मोनथाम बा गाहायै जों बेखौ मोनथाम बाहागोआव राननाय जायो आरो ना ओरैनो जोंनि लिरनाय बा माबा मोन से बुंनाय हिसाबैबा जोङो स ओरैनोयावहाय जोङो जिफोरखौ साखा फारा खानाय खाम दामनायाव सिफुं खा सिफुं दामनाय आरो मोसानायफ्राव साखा फारा बादि जि गाननाय जोमनायावहाय जोङो मा जिफोरखौहाय बेखौहाय खाव-खावखानाय हिसाबैहाय जाहाथे बे दा गुथुं होननानै जों बेखौहाय मा थेबनानै बा खानानै लानाय जायो आरोना। ओ आरो जोंनि हिनजावफोरनि गान्नाय जोमनाय होननानै बुङोब्लाथ' जोङो गिबियावनो दङ दख'ना। फास्रा आरो ब्लाउसनि खोथाखौ जोङो गिबियावनो मख'ग्रोथारनांगोन आरोना। जेनेबा दिनै जोंनि दिनैनि दिनाव जोंनि बर' हिनजावफोरा गानग्रा दख'नााखौ मोननै बाहागोआवहाय जोंङ राननो हायो। जायखौहाय जोङो अग्रं दख'ना आरो लांगा दख'ना होननानै बुंनाय जायो आरो ना। खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
दा जोङो बे मोननैबो रोखोमनि दख'नाखौहाय जेरबायावहाय थेबनानै गानो आरोना। अग्रं दख'नानिखौहाय जोङो रु गुंखौहाय सुजाबनानै गाननायखौहाय जोङो नुनो मोननाय जायो आरो लांगा दख'नाखौहाय जोङो मा फारसे जिङावहाय जेर बेायावहाय थेबनानै बेजोंनो ससे ससेजों जानजियावहाय खानानै लायो आरो ना अग्रं दख'नाखौ दानिया जोङो खम बाहायनायखौनो नुनो मोनसै आरो। जेनेबा जों न'आव थानाय बा मावनाय दांनाय समावनो जों दानि बाक्सा आरो उदालगुरि जिल्लानि दाब दाब जायगानि हिनजावफोरखौहाय गाननायखौ नुनो मोनो आरोना। नाथाय जोंनि ओरै सोनाब फारसेथिं जाय जोंनि बर' जायगाफोरावहाय जोङो बेफोरखौहाय गाननायखौ नुनो मोनाबा जोङो सोलिया होननानैबो बुंनो हायो आरोोटना जोङो बेखौ बेनि बेखौ गाननायनि सोलायै जोङो मा जोंनि ओरैनि उदालगुरि बा बाक्सानि ओरैथिंजाय सोनाब फारसे थानाय जायगाफोरावहाय जोङो मा दख'नानि बा सानि बाहागोआव ब्लाउस गानो आरो ना बा फास्रा लाफादेरनायखौ जोङो नुनो मोननाय जायो आरो। नाथाय दा फुजा फोरबो एबा आलासि दुमसि थांनांगौ जायोब्ला जोङो लांगा दखनाखौनो गानो आरो। मोसानाय आरिफोराव बे दख'नाखौनो जोङो मा गाननाय जायो आरो। गोदो गोदाय जोंनि बर' हिनजावफोरनि दख'ना गाननाया बिदि नङामोन। नाथाय दिनैनि बायदि दि-दिनखौ नायोब्ला जोङो दख'नाखौ एसे गुसुं ग' दानानैहाय मा जेरबायाव एथेबनानै गानोमोन आरोना। बे रोखोमनि दखनाया मा जानजि खायामोन। साहा बाहागोआवहाय ब्लाउसनि सोलाय रोखोमसे मा फास्रा फानफ्रबनानैहाय लायोमोन आरोना। बिदि दख'नाखौहाय जोङो मा दौदिनिफोराबो मा खेराइ मोसानाय समावहाय जोङो गाननायखौहाय जोङो नुनो मोननाय जायोमोन आरोना। जेनेबा जोङो बे दखनाया गोजामसिन बा गुबैमोन होननानै जोङो साननानै लानो हायो बा मोनथिनो हायो आरोना मानोना जोंनि धोरोमनि बा खेराइ मोसानाय फोरबोआवहाय जोंनि दौदि दौदिनिफोरा जोंनि मा जोंनि बे दख'नाखौ बाहायनाय जायोमोन आरोना बेनिखायनो जों गुबैयै साननो हायो जे जोंनि दख'नाया मा बेनो जोंनि गोजामसिन दख'ना दख'ना होननानै बा फुराना दख'ना होननानै गुबै जायखौ जोङो आसोल दखोनामोन बा गुबै दखोनामोन होननानै बुंनो हायो आरोना। नाथाय समजों लोगोसे गासैबो जोङो सोलायनायफोरखौ खौहाय नुनो मोनो समनि लोगो लोगो मावनाय दोंनायफोराबो जेरैबायदि उसुबिदा जानायखाय जोङो जानजि खानानै गानोब्ला फ्रााद फ्रिद आरो समायनासिन जानायखाय जोङो दिनैनि देखन दिनैनि दिनावहाय दख'ना गाननायखौहाय जोङो बजबनानै लानाय जादों आरोना? उन्दै बैसोनि हिनजावसा बा गथ' आरो हौवासा गथ'फोराबो गोदो दख'ना आरो गामसा खौहाय गानोमोन नाथाय जों दिनैनि दिनावहाय बारा नुबांलिया। नो जों होननो हायो मानोना जोङो दा गुबुन गुबुन जायगाफोरावहाय थांनाय जायोब्ला जोङो माखासे दख'नाफोरजोंहाय माने उसुबिदा मोनो आरो ना गारि गाखोनाय मानायावहाय एसे गेवलाबायनाय बा माबा माबि गेवजानो गिनाय जानानैहाय जोङो मा जोङो दख'नाखौहाय बारा गाननाय जानायखौ जोङो नुनो मोनलिया आरो ना? हिनजावसाफोरा मा गोदोनि दिनावहाय दख'नाखौ जान्जियाव थेबोबा आरो जान्जिखौहाय खायोमोन आरोना सोरबा सोरबा जान्जि खाया लासेनो जान्जियावहाय थेबनानै ल' लायोमोन। देरनाय लोगो लोगो जेर बेयाव गानोमोन आरोोना हौवाफोरनि गामसा बा हिनजावफोरनि दख'नाया जोंनि बर'फोरनि गाहाया गाहाय हारियारि गाननाय जोमनाय होननानै जों बुंनो हायो जों बुंनो हायो माने बे जोंनि मोनसे जोंनि समाजनि नेरसोनथि जोंनि बर' हारिनि नेरसोनथि होननानैहाय जोङो बुंनो हा बुङो आरोना बे हारियारि गाननाय जोमनायफोरखौनो गोदान मुगाजों गोरोबहोनानैहाय जौगाखांहोनायनि जोङो गोबां राहाफोर दङ आरो दा आङो मोनसे मोनसे ज जोंनि हारिनि मोनसे सिनायथि होनायाव राव आरो गाननाय जोमनायाव जेसेबां होनो हायो। गुबुन बिथिङा बिदि होनो हाया होननानै आं सानो आरोना नोंथां बेनिखायनो जोंनि हारियारि गाननाय जोमनायफोरनि फारसेबो जोङो दा मा गोसो होन गोसो होथारनांगोन आरोना जुदि जों बेफोर जोंनि दख'ना बा गाम सा जोंनि गान्नाय जोमनायखौहाय जोङो गोसो होआबा जोङो लाखियाब्ला जोंनि हारिमुवा गोमालांनो हागौ होननानै आं सानो आरोना? जेरैबायदि जोंनि